खोनादों नोंथाङा औ खोनादों नोंथां।
दा बे समाव नोंथाङा ओरैनो दंथ'यै जानांगौ।
नंगौ नोंथां नोंथाङा नोंथांनि आयदाफोरखौ बुंदो आरो फोरमायलांदो।
आं दा बे समाव नोंदों माने जोंनि सिखोन सिखोननि सोमोन्दै सावरायनो सानदों नोंथाङा असुबिदा मोनाबा सावरायनो हागोन नामा?
औ नोंथां मोजां आयदा मोजां टपिक बियो साखोन सिखोन नंगौ थारैनो बियो जिउआव गोनांथि नोंथाङा बिनि सायाव खेवफोर लांदो
औ साखोन सिखोन होनोब्लाथ' जोंहा गोरलै रावानोखा बयबो मिथिगौ माने साख्रि माने साफायै थानाय गावनि जानाय लोंनाय गावनि गिबियावनो जों गावनि देहाखौ साखोन सिखोनै ला खिनाय होनोब्ला दुगैयै लोबै साफायै थानाय गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनाय
बेजों लोगोसे आरो जोंहा नैथियाव फैबाय गावनि थाग्रा न' गावनि न'नि सोरगिदिं थानाय बिथा होनगोन जाय बर' रावआवहाय बेफोरखौ खौ साफाय लाखिनाय बेबायदिनो जोङो माने गावनि थाग्रा बेफोरखौहाय साफायै लाखिनांगौ आरो बेजों लोगोसे दंबावो गासिबो माने ओनसोलखौनो बयबो सांग्राङै साफायै लाखिनाय साखोन सिखोन खौ जोथोनै साफा साखोन सिखोनै लाखिनाय माने गावनि देहायाव गोग्गो लाखिनाय सासे मानसिया जेब्ला साखोन सिखोन सिखोनाय सानफ्रामबो माने टाइम बायदियै सम बायदियै दुगैयो लोबो गावनि खानाय आसिगुर बेफोर
नंगौ नोंथां
हायो हानाय बे मानसिनि बा बे सुबुंनि देहाया गोगोयै थायो जुदि बे थिया दुगैनाय हु सुबिदा गैया अब्ला बियो माने बियो मोनामगोन लेथ्रा जागोन आरो आरो खानायफोरा नांगौनि बारा गोलाव जायोबा नांगौनि बारा आसुगुरा लावलाङोब्ला बेनाव लासैनो माने बिनि देहाखौ सावस्रिखौ नायजाथावै नुगोन माने एकदमबारे गाज्रि नुगोन आरो बेजों लोगोसे बिनि देहाया हामलांनायनिबो अबस्थासिम फैयो आरो ना बैफोर खानाय आसिगुर बेफोरखौ मोजाङै लानांगौ जों खामानि मावो माबा फोर खामानि मावबा आसिगुरा जोंना गोलाव लायोब्ला माने थब थब मैला हाबो आरो जोंनिया भारत हादरनि गुबुन हादरफोरनि बायदि सामसजों ओंखाम जाया हाबनायखौ लानानै जों ओंखाम जायोब्ला बै आससिगुरनि मैलाया जोंनि दे सोमजिनायनि मा फैयो चान्स फैयो बेनिखायनो जोङो आसि फोरखौ मोजाङै लानांगौ आरो खानायफोरखौ लोगोसे नायनानै हानांगौ मानो होनबा नांगौनि बारा गोलाव जायोबा जों फोसाबखनोबो हाया बेनिखायनो जोंहा सिगाङावनो देहाखौ जोथोन लाग्रोनांगोन आरो बेजों लोगोसे गावनि जानाय लोंनाय साखोन साफा साखोन लाखांगोन बेफोरबायदिनो आरोना औ आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिदिनो साखोन सिखोन लाखिनायजों लोगोसे जायगायारि साखोन साखोन लाखिनाया
नंगौ नोंथां
जोबोद गोनांथार मानो होनब्ला जेराव मेराव खुदै मुजुनाय बेफोर हुदाखौ जों खमायनानै लांगोन हानाय मानि माने गोबां सुबुं खायफा खायफाया गय फाथै जरदा जानानै बा हाथायाव मोननाय पेकेट केपि बैफोरबायदिनो बायदि मैया माने
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां
बेफोरखौ जानानै जेराव बिराद खुदै गारो अब्ला बै जाय गारनाय जायगायाव गोजा जानानै थायो बिराद गाज्रि नुयो आरोना बेनिखायनो जानानै जेराव मेरावनो खुदै गारनो नाङा आरो बेजों लोगो से जानानै ओंखारनाय बै प्लास्टिक आथिखालनि मुगायावथ' गोबां बेसादखौनो खौसो पेकेट खालामनोसै बे प्लास्टिक जाखांनानै ओंखारनाय प्लास्टिकखौहाय जोङो माने जेराव मेराव गारनो नाङा जेराव मेराव गारोबा बियो सेवनो रोङा जिनो रोङा फोननो रोङा जुदि बेयाव बेयाव गारनानै दोनोब्ला बे बेबाय थाबाय थागोन आरो बेजों लोगोसे मोनामलांगोन आरो बेबायदि माखासे गोथौ मुवाफोरखौ बो नोङो माने जायगा लानानै बबेबा मोनसे जायगायाव गारनांगोन नङाब्ला जेराव मेराव गारोब्ला गोथावै नुगोन समायना नुनाय नङा जायगाखौ
थारैनो नोंथाङा फोरमायबाय थारैनो नोंथाङा फोरमायबाय साखोन सिखोननि सायाव नंगौ दिनै बे साखोन सिखोना सुबुं माहारिनि थाखाय एबा सुबुं जिबिनि थाखाय गोबां सावरायनो गोनां आयदा एबा साननो गोनां टपिक होननानै आं सानो खोनादोंना नोंथाङा
नंगौ खोनागासिनो आं मोजाङैनो
नोंथाङा बुंदों माखासे साखोन सिखोन गावनि देहायारि साखोन सिखोननि सायाव थिग बिदिनो नोंथाङा बुंबावबाय गावनि थानाय जानायनि सायाव थानाय जानाय साखोन सिखोननि सायाव दा आं बेखौ बुंगोन नोंथां देहायारि साखोन सिखोन होननानै बुङोब्ला नंगौ गिबियावनो गावनि आसुगुर आसुगुरफोरखौ गोलाव लाखिनाङा बे आगसियानो जा आगदायानो जा देलायनायनि मुङाव एबा डिजाइननि मुङाव आसुगुरफोरखौ गोलाव लाखि नाङा माब्लाबा बावहाय गोबां रोखोमनि मैलाफोर हाबनानै थानो हागौ नोंथाङा नायस'ना जानो हागौ नोंथाङा खोनादों
औ खोनागासिनो आं मोजाङैनो
औ नोंथाङा खोनादोंबा बाथ्रानि गेजेरजों गेजेर औ नंगौ सोदोबफोरखौ बाहाय फिलार बसफोरखौ नोंथाङा खोनादों
औ खोनादों मोजाङैनो
औ थारैनो बेबायदिनो आसुगुरफोरखौ गोलाव लाखिनाङा नोंथाङा बुंदों आरो हाथाइफोरखौ जोङो हायोब्ला गोदो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो हाथाइफोरखौ होबोदों हाथाइफोरखौ जोङो गोदो गोदो गोदायनिफ्राय निम नि देन्था आरो औवा औ बेफोरनि थानायफोरजों ब्रास गैयि समाव बेफोरजों जोङो हुबोदों गोदो उन्दैनि सुबुंफ्राबो बिदिनो बाहायबोदों बालाफोरजों हुनाय संख्रिफोरजों मानजिनायफोरखौबो जों नुनो मोनबोदों थिग बिदिनो जोङो हाथाइफोरखौ जुदि हुवालासिनो थायो एबा मान जियालासिनो थायो एबा ब्रास खालामालासिनो थायो अब्ला जोंनि खुगाफ्रा मोनामगोन आरो बिदिनो हाथाय एबा खुगाफोरखौ सुवाबा सम मथे आरो बिदिनो बेमार जालांगोन बिदिनो नोरजिया जालांनानै बेमारफोर जागोन थिग बिदिनो जोङो खिखांनायनि उनावबो जोङो गावनि आसुगुरफोरखौ मोजाङै नायनांगोन आरो मोजाङै सुनांगोन
नंगौ
हायोब्ला ओ जोंनि आसलफोरखौ जोङो मोजां मोजां जेरावनाखि ओ दामि दामि आखाइ सुग्राफोर मा होनो जे थाइजार बायदिसिना डेटलफोर थायो औ बेफोरजों हेन्द वासफोर थायो बेफोरजों जों सुनांगौ गावनि आसुगुरफोरखौ आखाइफोरखौ आरो बिनि उनावहाय जोङो हायोबा दुगैस्रांनो नांगौ टयलेटाव थांनायनि उनाव एबा बाज'खांनायनि उनाव बेफोरो मोनसे सामफ्रोमबोनि हुदा खालामना मोनसे टाइमावनो खिनो थांनाय मोनसे टाइमावनो बेफोरखौ आरो थिग बिदिनो फैबाय जोंनि माखासे दारि खानाय हाथाइ बेफोरखौ जोङो गासै देहायारि सांग्रांथियाव फैयो बेयो देहायारि साखोन सिखोनाव बेफोरखौ जोङो लाखिनांगौ गावनि देहा गावनि जोथोन थिग बिदिनो जोङो गावनि दे देहायारि साखोन सिखोनाव फैफाबाय आरोबाव गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनायफोरखौबो जों साखोन सिखोन गाननांगौ जोङो गोलोमदै गोनां गस्लाफोरखौ गाननाङा गोलोमदै गोनां सि जोमफोरखौ जों जों मोननाङा थिग बिदिनो दाना फैबाय गावनि थानाय थानाय एबा जानाय नोंथाङा जाय न'आव थायो एबा जाय नोंथांनि एरियाफोराव थायो बेफोर एरियाफोरखौ बेफोर दंग' दंला नालाखौ बेफोरबायदि बिसिनाफोरखौ बैफोरबायदि जि जोमफोरखौ बैफोरबायदि न'